नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
जोङो दिनै अब्ला नोंथांजों आं न- खर एबा फेमिलिनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों सावरायनो हागोन ना।
औ सावरायनो हागोन हागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
थ' जेनबा न'खर होननानै बुङोब्ला जोङो न'खरा जोंना उ बेयो जोंनि मोनसे सासेजोंल' जाया
औ
बे जोङो साया नङा होनबा नोंथां मोनसे न'खर जानांगौब्ला जोंहा बिमा बिफा बिदा बिब' बाजै जेबा भाय भागि गासैसिबो थानांगोन अब्लासो बियो मोनसे न'खर जागोन नङा होमबा नोंथां गाव हारसिंथ' जेनेबा मोनसे न'खर- न'खर माने फुरा आबुं जाया आरो गाव हारसिंजों न'खर मोनसे जानोबा बेफोर गासैबो थानांगोन। आरो जों न'खरजों मोनसे नखरखौ जोंनि थांगोन नङा होमबा नोंथां मोनसे नखरखौ जेरै ओ ओ मोनसे नखौ मुदाखौ जेरै नआव हमथानानै गोग्गोम लाखियो थिग बिदिनो जोंनि न'खरावबो सासे गारजेन थानांगोन मानिनो हानांगोन बे न'खरखौ बोरै सालायदों बिमायानो जा बिफायानो जा बा बिदायानो जा माने सासे गारजेनखौ जोङो गारजेनगिरि होननानै जोङो मानिनो हानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि बे नखरखौ जोङो हाबना खालामनो हागोन आरो मोनसे नखरखौ दानायाव गासिनिबो हेफाजाब नांगोन गाव हारसिङै गो मोनसे मोजां संसार मोजां नखर दानो हाया। गासैनिबो हौवायानिबो मदद नांगोन हिनजावनिबो मदद नांगोन अबा गथ-गथायनिबो मदद नांगौ अब्लासो जों मोनसे नखर खौ नांगौ रोखोम फोजौनो हागोन आरो जों बिदिनो जोंनि संसा सार जानायाव जोङो जिउ खुंलांबाय थानो हागोन नोंथां। आरो मोनसे नखरखौ जों दानो बा जोङो उन्दैनिफ्रायनो गावनि गथ गथायफोरखौ नांगौ रोखोमनि मोजां गियान होनो हानांगोन जेरै गाज्रि गाज्रि मोजांखौ मोजां गथ गथायखौ जोङो उन्दैयाव फोरोंनो हालांबासो जोङो जों बै गथनिफ्राय जों मोजां फिउसार बा मोजां इयुनखौ जोङो मोननो हागोन आरो अब्ला जोङो गथल सासे बखौ जोङो फेदेरना नानै जोङो फोलावनानै जो ग्यान सोलोंथाइ होबानो जोङो मोजां गथ' मोजां समफद जोङो सोरजिनो हाया जायनि थाखाय गोबां ओ बिमा बिफाफोरा दिनै बुगिनांदों बेखायनो जों उन्दैयावनो गावनि गथ'खौ खौ जों मोजां मोजां रोखोम जोङो नाङ नङाखो नङा नंगौखौ फोरों गाज्रिखौ गाज्रि जोङो उन्दैयावनो जोंङो फोरोंनानै दोनलांखायोब्ला बिनि इयुना मोजां जाफुंसारनायखौ आरो नों बिनिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय अनसायनायखौ नोङो मोनगोन आरो नोंखौ गोरबोआव लानानै बिदि फेदेरबाय फोलावबाय अब्लासो नों आं बेखौ गियानाव सोना होनाब्ला हसो बे आंनि आफा बे आंनि आइ होननानै बिसोरखौ मान होनायखौ जोङो मोनगोन आरो अब्ला नोंथांनियाव आं बेखौ सानोदिे मोनसे गोग्गोम मोनसे गोग गोम सुंथानाय जुदि जौगानाय नख नखर जानब्ला नोंथांनि नोंथांनिफ्राय बोर-बोरैहाय खालामोब्ला जोङो जों मोनसे न'खरखौ जों जौगाहोनो हायो नोंथाङा सुंद'यै बुं ना होनो हागोनना
अह आंनि बायदिब्लाथ' मोनसे मोजां गोग्गोम माने जौगाहोनो न'खरखौहाय माने गोसो दङब्ला माने जौगाहोनोब्ला औ ओ सिगाङावनो गोरोबलायनाया फैग्रोनांगोन न'खरावहाय माने बिमाजों बिफाजों आरो बिदा बिनानाव बिब' फंबाय बा बिब' बिनानाव माने गोरोबलायनाय थाग्रोनांगोन मानो होमबा गोरोबनायनि गेजेरजोंसो अनलायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे न'खरा दाफुं जायो नालाय मोजाङै सोलिनो हायो थ' अनलायनाया थाग्रोनांगोन ओमफ्रायहायो आङो सानोखि माने दानि दिनावथ' बिराद मा होनो ओ अनलाइन नाया एसे खमायलांबाय नालाय गोरोबलायनाया एसे खमायलांबाय। थ' बेखायनो सानो आङो माने गोरोबस्लायनांगौ आरो दावगालायनांगौ दावगालांनांगौ हेफाजाब होलायनांगौ। ओ जेन'बा बा आरो फरायनाय लिरनाय बेफोरावहाय बिमा बिफाफ्रा जेन' गोसो होनानै फोरोंनांगौ गथ' फोरखौ मोजाङै ओ दिन्थिनानै होनांगौ उन्दैनिफ्रायनो फो फोरोंबासो गथ'आ गियानखौ मोनलांगोन। आरो गथ'फोरनो गियान होनो थाखायहाय आं बेखौनो सानो बिमाफ्रानो गाव बिमाफ्रानो आरो बिफाफ्रानो मोजांङै गाव आखल देखायनांगोन आरोना मोजांङै दिन्थिग्रोनांगोन। अब्लासो गथ' नों बिमा बिफानि आखल आखु खौ नायनानै ओ बेखौहाय सोलोंनानैसो बिसोरो गावसोरबो बिदिनो देखायो आरो ना नोंङो मोजांबा बिमाया मोजांबा बिफाया मोजांबा माने बिसोरो मोनसे मा होनो
औ
नानै जेरैहाय नुयोना महर खौ बिदि आरोना माने नायनानै बिसोरो सोलोंङो आरो ना जुदि नों मोजां देखा योबा ओ गथ'फ्राबो मोजांङै जागोन माने मोजां थागोन मोजांआ गियाना सोलोंगोन। आखल आखु सोलोंगोन थ' बेखायनो बिफाखौ आं बेखौ फोरोंजानो लु
औ नोंथांङा ओ मोनसे न'खर फोजौनायाव बोरैहाय हेफाजाब होनांगोन नोंथांङा सुद' खुबुंबाय आं गोजोननाय मोनबाय जोंनि न'खराव जेनेबा ओ मानसि हिसाबै जोंङो सोरबा सोरनिबा न'खरनि आलासि फैयोब्ला जों बोरैहाय मानसिखौ मानसि हि हिसाबै जों सोंनांगौ गिबियावनो जोङो फैग्रोनाय लो लोगो-लोगो न'आव जोंङो सासे ओ आइजोआनो जेनबा जोंनि न'खरनि माइनाव होननानै फोथायो नंङा होमबा। जोंनि बर' समाजाव आइजो बेखौनो जेनेबा न'खरनि माइनाव लोखि होननानै फोथायो। बे बिमाया बा बे आइज जोआ सोरनिबा बाहेरनिफ्राय सिनाय मोननाय नियानो जा सिनाय मोनैआनो जा गुबुननिफ्राय मोनसे न'खराव फैबोला संदाननानै फैयोबोला बै न'खरखौ गिबियावनो जोङो जिराय होनांगोन जिराय। जिरायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ दै बिनि उनाव जोङो ओ साहा फुदुंनांगोन। बिनि उनाव जोङो रायज्लायनांगोन। मानोबा फैदोंमोन नोंथाङा जोंनि न' खराव माबाफोर खौरां लानानैै फैदो नामा। बे आखुवा जोंनियाव थानांगोन आरो। अब्लासो जोंनि बे न' खर गंसेया मोजां थागोन आरो मानोना जोङो आथिखालाव जों गोबां मानसिफोर खौ जोङो ससियेल मिडिया जों जोङो गोबां बेले बेजे जालांनायखौ जों नुबाय। सोरबा आलासिखौ सिनाय रोङा सोरबा गोदान भाय भागि फैनायखौबो जों सिनायनो रोङा सोमोन्दो लानो रोंला। बेखौ जोंनि ओनसोलाव दा गोबां आं नुनो मोनदों आरो आंनि मे गननि नोजोराव आरो गेदेरखौ गेदेर उन्दैखौ उन्दै। साननाया जोंनि ओनसोलाव जोबोर खमानि माने जालांनायखौ नुबाय आरो गुबुन गाव रावबो मालायनि खोथाखौ मानिला मानोना गावनो ससियेल मिडियाआव नायनानै मबाइलाव नायनानै गावखौनो गोरों सानना लाजोबनायखौ जों बारा नुबाय आरो दिनै
दानि दिनावहाय ना दा दानि देरबोनाय माने गेदेरफोरखौ माबायदि? नि मान होनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बेबो माने मोजाङै माने रोंला आरो ना गेदरफोरखौ माबायदि मान होनांगौ सनमान होनांगौ औ माने गोदोजों दाजों नायोबा गोदोनि दिना साबसिनमोन आरो आरोना ओमफ्राय दायो बिसोरो माने बिस जोंना बोथोराबो सोलायबोबाय नालाय आरो जोंनि बिमा बिफा बिफाफ्राबो माने मोजाङै फोरोंनो रोङियावबो बिदि जायो। बेखौ आं सानो आरोना औ आरो सोरबा सोरबा बिदि आलासि फैनायाव ओ जुदि फैयोबाना आलासि फैबाबो माने जिरायनो होआ माबानो होआ ओरैनो गसंनानै सोंगोन मानोबा फैदों बिदि माने गोजाननिफ्राय फैनाय मानसि बिदिना एसे एसे जिरायनानै आदर खालामनाया एसे गोनांथि आरोना
ओ मानसिनि मानसिनि न'खरावथ' मानसियासो फैगोन नङा होमबा सोरबा जुनाराथ' फैया नङा होमबा बेखायनो मानसिखौ मानसिनि गुनखौ नोङो देखायनो थाखाय नोङो बेफोरबायसा हाबाखौ मावनांगोन। सासे आइजोआ मानोना जों बा हौवाफोराथ' खामायनो गरसे गरनै खामायनो थाखाय बायजो राजाआव गाव गावनि माने गाव गावनि खामानियाव मुखुब जायो नङा होमबा नों थां जों आइजोफोरासो न'आव हमथायो न'खरखौ नेयो। बे हिसाबै जों आइजोफोरा बिदि माहि आखुखौ खालामोब्ला जों जोबोर मोजां आरो एजे मानसि हारि हिसाबै आरो नङा होमबा नोंथां? आरो गथ' गथाय खोबो नोङो आं दै बुंलांखाबाय बोरै गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ नों बथ गथ'फोर खौ दिनै नों मोजां फोरोंब्लासो नों गथ'आ नोंनि गियानखौ मोजां फोरोंब्लासो नुबासो बिमानि आखल आखुखौ नुब्लासो जेनेबा गथ'आबो सोलोङो नङा होमबा? बिमाया जुदि खाब्रां रावजों जुदि गथ'खौ सानफ्रोमबो बुजायबाय थायोबा रायनाय रावजों जुदि गथ'खौ फोरोंबाय थायोब्ला बे गथ'आ मालाबाबो नि मानसि जानो हाया। बेखायनो सानफ्रोमबो गुरै रावजों जों नोङो बेखौ फोरोंनांगोन बिदि खालामनो मोननाय नङा बिदि खालाम। बिदि खालाम होननानै जुदि नोङो बिमाया थि उन्थि गोरोन्थि जासि जासि बेखौ नोङो आसि थुयै थुयै फोरोंबासो नोङो सासे गथ'खौ मोजां गथ' खालामनो हागोन। हागोन आरो। बेखायनो जोङो सानो बिमा बिफाफोरानो न'खर बेंनायाव सरि बिमा बिफा होनाखै आं। आइजोफोरानो न'खर बेंनायाव बांसिन बिफाव लायो होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ मानो होनबा औ नंगौ मानो होनबा गथ'फोरा ओम बिमा बिमाजोंनो बांसिन थानाय जायो नालाय बिफाफोरजोंस्र' थानाय जेना बि बिफ्राथ बाहेरायाव थांनाय जायो आ न'नि खामानिनि थाखाय बा ओ बिजनेसनि थाखाय बा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बिसोरथ न'आव थानाय जाया नालाय न'खरखौ सालायनो थाखाय ओरै ओरै थांनाय जायो माने खामानियाव थ' बांसिन बि गथ'फोरा बिमाजोंनो थायो खेनायनो आं बिमा फोरनिफ्रायनो बांसिन सोलोंनाय खौ नुनो मोनो आरोना बिमाया जा फोरोङो बे
उम आं आं सानो नोंथां बुंनायाबो थिगानो। ओ आं मिथिना मोनो जेनेबा जोंनि बिमा बिफायानो बिमायानो जोंनि फार्स्ट टिसार्च आरो फोरोंगिरि फोरोंगिरि होनना बुंबाबो गोरोन्थि जाया बिमायानो जोंनि फार्स प्रिथिबियाव जों जोनोम जायोब्ला जोङो सोरनि गोरबोआव थायो होमबा बिमानि
औ औ आरो सोरनि रावखौ सोलोङो बिमानिखौनो सोलोङो बिमानि रावखोनो सोलोङो गथ आ
आखाया राया अब्लासिम जों बिमानि गोरबोआव थायो नङा होमबा नोंथां बिनिफ्राय बिमाया जि जोंनो गियान होगोन माहि गुन होगोन बे गियानखौनो जों गथ फ्राबो लायो बेखायनो जों बिमाखौ मान होनांगोन गावनि बिमा फिफ बिफाखौ मान होनांगोन गावगायनि बिदाखौ मान होनांगोन गावगायनि बिबाजैफोरखौ न'खरनि गुबुननिफ्राय लानानै फैनायबाबो गावगावनि बिबाजैयाबो नोंनिनो न'खरनि लोखि नङा होमबा बेखौ नोङो बिबाजैखौ बिबाजै बिदाखौ बिदा बे जुदि बिमाखौ फि। बिफाखौ बिफा बिमाखौ बि जेनबा बिमा होननानै जुदि साननो हायोब्लासो जों न'खरखौ जोङो मोनसे गोग्गोम न'खर होननानै जोङो सुंथानो हागोन आरो।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
सावरायनांगोआ। बेखनिनो दोनथोंसै नामा नोंथां।
औ नोंथां औ जागोन दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।